औ मोजाङै खोनायासै आङो हेल
ओम मोजांयै खोनाय खैना
ओह बांद्राय मोजां क्लियारलि खोनायाखै हेल हो
खोनादोंना खोनादोंना
औ अ औ खोनाबाय दे माने हेल
औ खोनादों
अ माने आं नोंथांजों जोंनि आबहावानि सोमोन्दै एसे सावरायनो कल खालामदोंमोन आरो
औ जागोन दे जागोन सावरायजागोन दे
अ माने दा आ औ दाथ माने जोंना आबहावाया जोबोद गुबुंलेनिफ्राय गुबुंले जाबोगासिनो नङा होमबा औ ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना बेयो मानि जाहोनाव जोंनि आबहावाया गुबुंले जाबोगासिनो दङ
औ आबहावा गुबुंले जानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंहा जोंनि समाजाव गोबां गारि मथराबो बांद्राय जाबाय आरो लोगोसे जोंनि साखाथि फाखाथि दाखोर दालाखौ जोङो जेराव मेरावनो गारना होनाय होयो आरो जोंहा बेफोरखौ सुस्रांलांनो थाखाय बा जोङो बेबायदि जोङो दैमा दैमाफोराव गारना हरोब्ला बे जाबोरफोरा दैमायाव खारनानै जोंनि आबहावाया गुबुंले एसेबा बास ओ बासायलाङो नाथाय बे खौ जानला मोनला जेराव मेराव गारनाय बेनि थाखायनो गोबां बे जानो हमगासिनो दङ
औ आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों औ नों हेलौ माने मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों आरो नोंथाङा जे दानि बुंदोंना दैमाफोराव गारना गारबा एसे रैखा जायो नाथाय आंनि साननायाव आरो दैमा बेफोराव गारनोसो नाङा आरो माने माने दैमानि दैखौथ जोङो आबाद फोथारसिमबो लाङो नङा होमबा आबाद फोथाराव लाङोबा जोंहा दैमायाव याव जुदि जाबोर जोथोर बा प्लाटिक फ्लुस्टिकखौ गारोब्ला जोंहा आबाद फोथाराव सहैगोन आबाद ओ जोङा प्लास्टिक थायोब्लाथ जोंना आबादा मोजां जायाना बेफोरखौ माने आबादाव खहा जागोन जोंनिनो खहा जागोन माने जोङो माने बेफोरखौ सावगारनांगोन आरो सावबा प्लास्टिकफोरखौ एसे सावोब्ला मोजां जागोन सावब्लाबो बिनि गेसजों नोंगौ बारहावाया गाज्रि जायो जों प्लास्टिकखौनो जिहेते बाहायखाबाय हिसाबै प्लास्टिक बाहायनायखौनो खम खालामनांगौ माने हेलौ हेलौ हेलौ खोनादोंना खोनायाखै थाय